हेल'।
हेल' खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय औ ओ गोजोन सानजौफुं नोंथां गोजोन सानजौफु गोजोन सानजौफु। ओ नोंथाङा ओ दा ओरैनो दंना नोंथां औ नोंथां आं ओरैनो दं अ' माथो खालामनो
दा
आंबो ओरैनो दं नोंथां ओ आं नों नोंथांनाव कल हरनायनि आन्दोआव मोनसे ओ बाथ्रा बा मोननै बाथ्रासो रायज्लायनो ओ साननानै नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ' हागोन बिदिब्ला फोरमायनो नोंथांनि गोसोनि बाथ्राया मा
ओ नोंथाङाथ' जोंनि बर'नि ओ जि आइ टेक मोननाय जायखौ जिअग्राफि लाइड टिफेकेसन होनो ओ जेन'बा बे बुस्थ स्थुआ बे हारिनि थाखायल' अमबाब बे जाथिनि थाखायल' बिदि ओ मोनसे दंना नोंथां औ ओ जेरै जोंनि बर'आव बर'फोरनि गेजेराव ओ माइब्रानि जौ बा जौ बिदै बेबोथ' जि आइ टेक मोनबायना नोंथां नंगौ नोंथां दा नोंथाङा ओ बेखौ माबोरै बानायो बा बेनि बा-बानायनायनि ओ मा होनो ओ फारि फारि बिनि माबाफोरा जेन'बा मा खालामनानै मा बानायो बोरै बे जौ बिदैया ओंखारो बेखौ मिथिनो लुबैयो नामा नोंथां?
औ नोंथां मिथिनो लुबैदों मिथिनो लुबैनायाथ' नोंथाङा आंनो फारियै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथां औ हागोन
अब्ला आं फोरमायनसै नामा नोंथां
औ फोरमायदो नोंथां
अब्ला जों माइब्रानिखौनो रायलायसै नोंथां माइब्रानि बिदैखौनो जागोन नोंथां उम अ जों माइब्रानि बिदै होनबाथ' बयबो मिथि बे जायो बैसागु बोथोराव जोबोद ओ मोनसे मुंदांखाय बर'फोरनि गेजेराव एकदमबारे मुंदांखा ओ अ जाय नङाबा जोंनि बैसागु बोथोरानो एसे माबा थालांनाय थालांनाय बायदि मोनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
दा जोङो माइब्रानि बिदै बानायनाय होनोब्ला सिगाङावनो जोङो ओ माइब्रा माइरंखौ ओ दैयाव रुनानै जेब्ला बियो ओ ओंखाम बायदि मोनो अब्ला बेखौ जोङो प्लास्टिकाव एरननानै लानानै बेखौ गुसु खालामनानै आराम थ्राय थ्राय फे-ओ फेनलानानै बेखौ गुसु खालामनांगौ बेनि उनाव जोङो ओ बेवहाय ओ एमाव होनांगौ एमाव जाय नङाबा जोंनि जौआनो जाया
खोनानो मोनदों
एमावखौ जोङो माइरंजोंनो बानायो नोंथां ओ बेयाव जों गोबां रोखोमनि बिलाइफोर आरो जोंनि माइरं बेखौ ज' देग्लिनानै ओ जोङो मोनसे लारु बायदि ओ मोनसे माबा बानायो लारु बायदि बानायो ओमफ्राय बेखौनो जोङो सानथाम सानब्रैनि उनाव ओ जेब्ला बे लारु बायदिया रानो अब्ला बे एमाव होननानै ओंखारो ओ बेखौनो जों एमाव बुङो दा माइब्रानि बिदै होनोब्ला जोङो माइब्राखौ जेब्ला रुखाङो माइब्राया जेब्ला मोनो अब्लाहाय बै माइरंखौ औ एमावखौ जोङो बे ओ रुनाय माइब्रायाव जोङो सिफ्रुनानै ओ फुननानै दोननांगौ आरो नोंथां बेखौ ज' मोजाङै लगायनांगौ ओमफ्राय जेब्ला लगायनाया जायो अब्ला बेखौ जोङो ओ दाबखा बा ओ बथन प्राव सोनानै दोननांगौ ओ जायनि उनाव ओ बै एमावआ बे माइब्रा माइरंखौ फेसेवनानै ओ बा गावनि एमावनि गुनजों बे माइब्रा माइरंखौ ओ माबा मोनसे रासायनारि हेफाजाबाव बेखौ ओ फेसेवनानै बिनिफ्राय बिदै ओंखारहोयो बै बिदैयानो जोंनि माइब्रा ओम माइब्रा बिदै औ नोंथां ओ बिनि उनाव जोङो माइब्राखौ लोंखांनायनि उनाव ओ बिनिफ्राय जोंहा आरो जौ गोरााबो दिहुननो हायो नोंथां
माबोरै नोंथां फोरमायनो हागोन ना
हागोन ओ जेब्लाहाय जोङो बे ओ माइब्रा बिदैखौ लोंखांजोबो
औ नोंथां
बे बिदैया रानजोबनानै जोंनाव खालिबो बे माइब्रा माइ-माइरं रुनाय बेल' थालाङो
नंगौ नोंथां नंगौ
बेखौ बेखौहाय जोङो ओ अरावहाय ओम फुदुंफिननांगौ जायो फुदुंफिननायाव माबारै फुदुङो होमबा ओ गेजेराव जोङो मोख्रा खर' दोनो ओमफाय बेनि गोजौआवहाय जोङो मोनसे बरथनाव दै होयो बेखौ मोजाङै फानफ्रबनानै बा सिथ्रिजों फानफ्रबनांगौ औ बेखौ जोङो थिनथाला मोनसे बिल्डिं बायदि बानायनांगौ
बारग'हनो मोना ना नोंथां
बारग'होननो मोना नोंथां बारग'बाथाय बैयो ओ जौ गोराननि माबाया बिदैआ ओंखारा आरोना गाज्रि जायो औ जेरैहाय जेब्ला ओ जोङो बे माबाखौ माइब्राखौ जोङो ओ बिदै लोंखांनानै बेखौ जोङो अराव फुदुङो अब्ला माखासे ओ ओ जायखौ जोङो बिगियाननि बिगियाननि ओ इंराजियाव बुङो साइन्टिफिकेलि जेन'बा ओरै गो जेब्ला फुदुङो अब्ला अफ्रिखौ अब्ला गोजौआव खफ' थांनानै बे मोख्रा खर'नि गेजेराव मोनसे दो फिसा थायो बेवहाय बे खफ'आ जमा जाफैयो खफ'आ जेब्ला जमा जायै जायै खफ'आ बुरजा जायो अब्ला बेनो जौ गोरान जायो नोंथां ओ बियो जौ गिसिनिख्रुइ बा जौ रोसिनिख्रुइ बे माइब्रानि बिदिनिख्रुइ ओ बिनि निसाया बांसिन जायो अ जाय खौ लोङोब्ला नोङो खम बिबाङावनो नोंनि ओ देहा सोलेराव ओ फेनाय एबा ओ नोंनि देहाखौ नोङो सामलायनो हायै बायदि बेखौ नोङो मोनदांनो हायो ओम बेनिखायनो जोङो जौ गोराननिख्रुइ जौ गिसि लोंनाया एसे साबसिन बायदि मानोना जौ गोरानाव बांसिनै ओ बिनि जौनि जौखोन्दोआ बांसिन थायो। दा बे बायदियैनो जोङो जोंनि बर' हारिनि बा बर'फोरनि माइब्रा बिदै आरो ओ जौ गोरान बेफोरखौ जोङो बे आदबजों जोङो मोजाङै मोजां दिहुननो हायो जायखौ ओ जोंनि बर'फ्रा ओ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों। बेनिखायनो ओ सरकारा जोंनो बेखौ बर' हारिनिल' होननानै जोंनो ओ जि आइ टेक होदों आरो नोंथां दा नोंथाङा मोजाङैनो बुजिबायना नोंथां।
मोजाङैनो बुजिबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नों थांनिसिम नोंथाङा आंनो
खिन्थानानै हाय जे माइब्रानि जौखौ आरो माइब्रानि जौ आरो मब्रानायाब नोंथाङा आंनिफ्राय जे औ नोंथां आं नोंनो जेला फोरलायनाय फोरमायबाय आंनि मिथिनायखौ ओ नोंथाङाबो नों मिथिनाय माबा मोनसे जोंनि बर' बर'नि बा ओ बाहायनाय जामुं एबा जाग्रा बेसाद बेखौ मारै बानाय बेखौ नोंथाङाबो आंनि सिगाङाव दा फोरमायनो हासिगौ नोंथां दे नोंथां बिदिब्ला आं फोरमायनोसै आङो दा
बोरै बानायो नोंथांमोना नोंथाङाथ बहुद खोनांबाय जानांगौ फानलु रोसिखौ बोरै बानायो?
औ नोंथां औ अ जागोन दे नोंथां दे
एबा फानलौ बिदै लोंनायनि सिगां जोंनो माखासे मैगं फां एबा बिफां लाइफांफोर नांगौ बेफोरखौ खौ आं नोंथांनो फारियै फोरमायलांनोसै नोंथाङा बेखौ गोसो होनानै खोनासंनो हागोन एबा बिजाबाव लिरनानै लानो हागोन उननि समाव जाहाथे नोंथाङा जानो एबा लोंनो गोसो दंब्ला नोंथाङा बेखौ बाहायनो हागोन बिदिब्ला फोरमायलांसै नोंथां गिबियावनो नां जोंनो गुन गोनां फानलु रुसि बानायनो थाखाय गिबियावनो नांगोन जोंनो जोग्लावरि जारि बिलाइ फानलु फिसा एबा फानलु बोरदोन मानिमुनि मानिमुनियाबो मोननै रोखोमनि दङ मोन सेया जाबाय मानिमुनि फिसा एबा मोनसेया जाबाय मानिमुनि गिदिर मोननैनि मादाव मोनसे लाबानो जागोन नोंथां बेनि उनाव लादो मगा दुन्दिया बेनि उनाव लादो खमा रोदा हालदै गोथांनि बेदर खान्थिसा मोनाम दारिेनि बिजौ मोनो मोन गाम्बारि सना फुलि रुफाफुलिनि देन्था बिनि उनाव लादो बोग्रोन थालिर रोदा दिंखिया रोदा नोंथां बेफोर गासिखौबो जोङो खानानै लाग्रोनांगोन बे बनि उनाव जा-मेन बुस्थु एबा गाहाय बुस्थुआनो जाबाय दाउ फिसा दाउ फिसा ननि जायखौ बुङो ननि दाउ एबा ननि फिसिनाय दाउ नोंथाङा बिखौ खमैबाबो लानांगोन गिदिरद्रायखौ लानो मोननाय नङा नोंथां नोंथाङा फिसा दाउखौ लानांगोन ओ खमैबाबो बाजौ ग्रामनि गाहायनिखौ लानांगोन नोंथां बे बाजौ ग्रामनि दाउखौ लानानै नोंथाङा बुथारना लानानै मोजाङै गोदानानै लादो नों थां मोजाङै गोदाना लाखांनायनि उनाव जेब्ला नोंथाङा गासिखौबो सुनानै लाखांनानै जेब्ला नोंथाङा संनो थियारि जायो अब्ला नोंथाङा सारायखौ गुदुं खालामग्रोदो नोंथां सारायखौ नोंथाङा गेसनिख्रुइ बनाव संबा गोथावसिन जायो बननि
अरजों ओंख्रिया गोथावसिन जायो मोदोमनाया बेखायनो आं नोंथांखौ बिथोन होगोन बननि अरजों संनो थाखाय औ जागोन नोंथां जागोन जागोन सिगाङावनो
नोंथाङा सारायखौ गुदुं होना फुदुंनानै लादो एबा गुदुं खालाम
बेनि उनाव बेवहाय संख्रि गारहरदो ओमफाय थाव गोथां औ नोंथां थाव होबा गारजि जायो बिनि उनाव
नोंथाङा सं संख्रियाव गारसोखांनायनि लानायनि उनाव नोंथाङा दाउ गोदानानै लानायखौ गारहरदो नोंथां बेवहाय बेनि उनाव दसे सम बेखौ एग्लिदो दाउखौ दाउखौ दसे सम थाव गहोदो गावनि मोदोमनि थावखौ बेनि उनाव जेब्ला
मावयो अब्ला नोंथाङा जि खांनानै लानाय एबा
खानानै लानाय बिलाइफोरखौ नोंथाङा जि जि बिलाइ खांनानै लादोंमोन सिगाङावनो मुंखबोनाय नाम बेफोरखौ नोंथाङा सारायाव गारसन हरदो बेनि उनाव नोंथाङा बेनि बिलाइनिफ्रायनो गनाय दैजों दसे सम एरग्लिबाय थादो सा
खोस‌ ओ‌‌ माबाजों‌ औ खोसलि जों‌ उम‌ दसे सम एरग्लिखांनायनि उनाव खोबनानै दोनथदो नोंथां दसे सम
आरो बे बायदिनो दसे सम देरखांनायनि उनाव नोंथाङा माखासे जिरा गुर माखासे जिरा गुराफोर देनानै लानांगोन बेनि मादाव दङ गाहायावनो जाब्रां जिरा गुरा दालचिनि इलासि बेफोर आरो नों
सामब्राम गुुफुर हइजें बेफोर ज देग्लिनानै लानायखो ओंख्रि गोदौबाय थानायालनो औ नोंथां औ बेबायदिनो
हरखांनायनि उनाव जेला मैगंनि दैया रा थां जायो अब्ला नोंथाङा बेसे बिबांनि रोसि‌नांगौ बे बिबांखौ नायनानै नोंथाङा दैखौ हरदो दैखौ हरखांनायनि उनाव नोंथाङा ग्लब ग्लब गोदौ होदो बेनि उनाव नोंथाङा संख्रिया बेनि उनाव ग्लब ग्लब होख खांनायनि उनाव नोंथाङा बेसेबां बिबांनि नांगौ मोनहां मोनहां जाब्ला जेब्ला दैया रानो अब्ला नोंथाङा नायदो बेसे बिबांनि रोसि दोननो बे बिदिब्ला लास्टआव माबायाव जाखांबायब्ला नोंथाङा बेखौ खांदो खांखांनायनि उनाव नोंथाङा लोंदो बे लोंनायनि गेजेरजों मिथिगौना नोंथां जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ जेरै बेमार आजार खारो गिबियावनो दङ जोंहा गुजुनाय गगा मोननाय गारामा सानाय देहा दुरबल जानाय बेखौ लोङोब्ला नोंथां जोंनि देहानि बेमार आजारफ्रा खारजोबो आरो जाय बेमारि मानसि जायहा देहायाव गोहो गैया बोलो गैया बेफोरो गोग्गो देहायाव फैफिनो आरो बोलो मोनफिनो आरो बिनिनो गाहाय मेन जायगायाव बुङो टाइफड जानो टाइफड जानाय बे थटाइफड जानो नागिरनाय बेमाराबो बे फानल रोसिनि बिदैजोंनो लोङोब्ला खारलाङो नोंथां
औ नोंथाङा आरो आं ननिफ्रायखौोननानै आं जबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां हबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां